गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांनिसिम जासि हरग्रोनाय जाबाय
नोंथांनिसिमबो आंनिफ्राय गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथां
बिदिब्ला नोंथाङा फन हरनानै गाहाय जाहोन नामोन नोंथां
आं नोंथांजों ओरैनो जिब जुनार फिसिनाय दाउ अमा बेफोरनि बागै सावरायनो होननानै फन हरनाय जादोंमोन आरो नोंथां सावरायनो हागोन ना
सावरायनो हागोन नोंथां बिदिब्ला नोंथाङा मा जुनार फिसियो
आंथ' दा ओरैनो दाउ अमा हांसो बिदिखौनो फिसियो आरो आं दा ओरैनो हांसो फिबाय दं दाथ' दैज्लां बोथोर
अ बिदिब्ला नोंथाङा हांसोखौ माबोरै फिसियो आंनो एसे फोरमायना होदो नामा नोंथां
औ जागोन नोंथां ओ जोङो हांसोखौ फिसिनो जोबोद गोरलै आरो नोंथां ओमफ्राय एसे गोरलैबाबो खस्थ' दं आरो नोंथां उम खस्थ' होनना बुङोब्ला जेरै जोङो बेफोरखौ आबाद लानाय बा जि जोङो जायगा साफा खालामनाय बायदि बायदि जोङो हांसोनि फार्म खालामनोब्ला जोङो बेखौ न' खाथियाव खालामनो नाङा आरो नोंथां न'नि गोजान जानथायाव खालामनो नांगोन जाहाथे जोङो हांसोफोरा खियोब्ला मायोब्ला जाहाथे न'फोराव मोनामफैया बा हांसोनि खिया जोबोद मोनामो आरो लेथ्रा जायो जायगाया न' खाथियाव दोनोब्ला बेखायनो जोङो न'नि एसे गोजानाव बानायोब्ला मोजां जायो आरो नोंथां बिदिनो जोङो न'नि गोजानाव बानायोब्ला मोजां जायो बिनिफ्राय जे जोंहा मा बुङो जे हांसोनि जोलै बेखौ नोंथाङा गिबियाव बांद्राय बुरजाबो लाब बोनो नाङा आरो ओरैनो नोंथाङा सामलायनो हानाय खिनिखौ लाबोबा नैजिथा बा थामजिथा बिदिखौ लाबोजायो आरो नोंथां बेनिफ्रायनो नोंथाङा जागायग्रोनो हायो नोंथांनि जि हांसोनि आबादखौ गिबियाव नोंथ नोंथाङा जोलैखौ लाबोनानै दोनफैदो जोलै लाबोनायनि उनाव नोंथाङा मोजां न' लुदो आरो जोलै जि हांसो फिसा बेखौ माबोरै आबाद लानांगौ दाउ सैमा सियाल बायदिनिफ्राय माबोरै रैखाथि खालामनांगौ बेफोरखौ नोंथाङा मोजाङै सानग्रोदों आरो आरो बेखौ रैखा खाथि होनो थाखाय नोंथाङा मुस्रि बा फेनसिं माखासे सोंनानै लादो बेनिफ्राय नोंथाङा बै जे हांसोनि गन्द्रा बेखौ जोङो फुख्रिफोरनि खाथि खाथियाव लुयोब्ला मोजां जायो आरो नोंथां जेब्ला हांसो गन्द्रानिफ्राय ओंखारो अब्ला आव गेलेहैनो हानाय बायदि बिदिनो जोङो गोबां गुबुन आदब बाहायनानै जोङो बेफोरखौ फिसिनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां नोंथाङा जेब्ला थामजिसो फिसा लाबो अब्ला नोंथाङा बे फिसाखौ मोजां जोथोन लानो नि उनाव जेब्ला बियो आदार नागिरो अब्ला नोंथां बै फिसा हांसोनो गिबियाव मा होनांगोन दाना होग्रोनो नांगोन आरो नोंथां दानाखौ होयोब्लासो जोंहा हांसोया थाब देरबोनो हमो गुबुन आदारखौ जोङो गिबियाव होनो नाङा हांसो फिसाफोरनो दानाखौ होग्रोयोब्ला मोजां जायो आरो नोंथां बेखायनो दानाखौ होनाया गाहाम बेनिफ्राय जेब्ला बियो देरनानै हारसिंनो गाव आदार नागिरनानै जानो रोङो अब्ला नोंथाङा बै समाव बेनो गुननदै ओंखाम माइ बायदि बायदि लगाय लगाय होनो नांगोन आरो नोंथां जाहाथे बियो मोजाङै देरबोनो हमो आरो मेजेम जायो आरो बेनि थाखाय जेब्ला बियो देरबोनो हमो अब्ला नों दा जाजानाय जायोब्ला बेखौ बेदर जानो थाखायबो बाजार फ्राव फाननो हागोन बा गुब गुबुन मानसिफोरनो जोलै हरनो थाखायबो फाननो हागोन आरो नोंथाङा बिदिनो जोङो गुबुन गुबुन ओ रोखोमै फाननो हागोन आरो बिदिनो जोङो बिदै फाननो थाखाय बेखौ जोङो फिसिनानै दोननो हागोन बा जोलैनो हागोन ओ बिदै बिदै ओ बिदै फाननो थाखाय नोंथाङा जे हांसो बेखौ मोजाङै लाखिनो नांगोन बेखौ जे
ओ गोजोननाय थाबाय
नोंथाङा ओ जेब्ला हांसो लाबोयो बा हांसोखौ ओम फानै फानै फाननानै नोंथाङा जोलाफोरखौ बारा बुरजा लाखिनो नाङा आरो फारामाव जोलाखौ ओरैनो खोब लाखियोब्ला माबा बा माजि बेसेल' लाखिनांगौ बांद्राय बुरजा लाखि फिनो नाङा आरो मानोना जोलाया जोंहा बांद्राय बिदि खामानि गैखाया ओ जोयासो जोंहा बिदै दैखायो नालाय बेनिखायनो जोलाखौ जोङो खम लाखियोब्ला मोजां जायो आरो नोंथां ओ बेनिफ्राय जोङो जिसु बे हांसोखौ मोजाङै जोथोन लानो नांगोन आरो जेनेबा हांसोयावबो माखासे बेमार आजारफोर फैयो ओ हांसोया आथिं सानाय बिदि बेमारफोर जायो बेफोरखौ जोङो माखासे मुलिनि गेजेरजों ओ रैखाथि होनो हायो आरो बे बेफोर मुलिखौ नोंथाङा मोजां बिजिरनानै नायनानै होनो नांगोन आरो नोंथां ओ बेनिफ्राय जेब्ला हांसो बिदै दैयो अब्ला नोंथाङा ओम बे बिदैखौ फाननानै बाजारफोराव मोजाङैनो फाननानै ओम रां आरजिनो हागोन आरो नोंथां खायसे खायसे हांसो दङ सानसे यावनो दैनि दैयो आरो नोंथां जेरै जोङो ओ खोम दा ओ फुङाव ओ फुङाव दैसे दैयो आरो बेलासियाव दैसे दैयो आरो नोंथां बे हांसोआ बिदि हांसोखौ मोनफ्लाङोब्लाथ' जोबोद खाफाल गोनां होननानै बुंनो हागोन आरो नोंथां बेफोरबायायदि हांसोया जोबोद खम खम जायो आरो मोननोबो गोब्राब जायो आरो नोंथां बिदिनो जोङो हांसो बिदैनि दामखौथ' नोंथाङा मिथिखागौ दानि समाव दैसेयावनो नैजि बा रां नैजि रां जानायखौ ओम बेफोरो ओम जि हांसोनि बिदै जोबोद ओम मुलि बा मुयल' गोनां बेसे आरो ओम बेखायनो बे बेफोरनि दामाबो बांसिन जायो आरो नोंथां बिदिनो जोंहा हांसो बेदर बेखौ हांसोखौ बेदर जानो थाखाय फानोब्ला मा बोथोराव फाननांगोन होनोब्ला जोङो बेखौ ओ मेसें बोथोर बा जे जाय समाव जोङो माइ हायो नङा होमबा नोंथां बै माइ हानाय बोथोर बोथाव फानोब्ला मा जायो हांसो जोबोद मेजेम जायो आरो नोंथां बै समाव माइ मोनजानाय मा मोनजानाय जोबोद मेजेम जायो हांसोया ओ जोफोरा बांसिन मेजेम जायो बै समाव हांसोया बिदि बिदैबो दैला बाया बा फिसा गवा आरो नोंथां बै समाव जोबोद मेजेम जायो आरो नोंथां ओ बै समाव जोङो हांसोखौ जायोब्ला जोंहा जोबोद मेजेम बा गोथ थाव मोनजागोन आरो नोंथां ओ बिदिनो जेब्ला बे बिदै दैयोब्ला गनाय हांसोया बेखौथ' नोंथाङा मिथिखागौ मोदोम जायाबा रानलांजोबो बिदै दैनाय बा फिसा बिदि गनाय हांसोफोरा आरो मानोना बिसोरो ओ गोबां समावनो आदार जायालासिनो ओरैनो फिसा गफाय होनो थाखाय बिदैफोरखौनो गबाय थायो जायनि जाहोनाव बेयो हामलांजोबो आरो बेखायनो जोङो माइ हानाय बोथोराव हांसो जानो नांगौ बै बोथोराव हांसोया ओ बिदैबो दैया आरो फिसाफोरबो बिदि होयाबो आरो नोंथां बेखायनो जोङो बे समाव हांसोखौ जानाया मोजां बिदिनो जोंङो हांसोखौ बे समावनो गोबां दामबो मोननो हायो मासेयावनो जोङो बाजौ गाहाम द'जौ गाहाम रां मोननो हायो आरो मेसें बोथोर बा माइ हानाय बोथोराव जों बिदि रां मोननो हायो नाथाय दैज्लां बोथोराव जोङो हांसोखौ बिदि दां रां मोननो हाया जोङो जरासो बाजौ द'जौ मोननो हायो आरो जरासेयावसो जोबोद खम जायो दैज्लाङाव मानोना बै समाव बयनियावबो हांसो थानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां बिदिनो नोंथाङाबो ओरैनो माबाफोर जिब जुनार बा दाउमा दाउसाफोर फिसियो नामा नोंथां
औ नोंथां नोंथाङा जेरै हांसो फिसियो बेबायदिनो आंबो गोबां बिबांनि अमा फिसिनानै आंनि जिउखौ खुंबोगासिनो दङ आं नोंथां बिदिब्ला आङो नोंथांनो फोरमायनोसै नोंथां अमा फिसिनानै बोरै जि खुंनाय जायो आरो अमा फार्म खालामनोब्ला एबा अमा फिसिनोब्ला नोंथांनो गिबियावनो न' बानायनानै लाग्रोनांगोन आरो नोंथां नाथाय नोंथाङा अमाखौ बुरजा बिबांनि फिसियोब्ला नोंथाङा बे अमा फार्मखौ सुबुं माहारि थाग्रा ए बा मानसि थाग्रानिफ्राय मोनसे गोजान जायगायावसो खालामहैनांगोन आरो नोंथां मानो होनोब्ला अमा खिया जोबोद मोनामो आरो नोंथां न खाथियाव लायोब्ला माने थानो हाया खालामो आरो नों
खालाम
जायनि जाहोनाव रायजो राजाफ्रा रागा जोङो बेनि थाखायनो गोजान जायगायाव बिनि मोनामनाया जाहा जाथे मानसिफोर थाखोआव फैया बेनि थाखायनो बेखौ गोजान जायगायाव खालामनाय जायो आरो नोंथां। बेनि उनावहाय नोंथाङा अमा फार्म खालामनोब्ला गिबियावनो नोंथाङा अमा थाग्रा खुलि एबा अमा थाग्रा न' बानायनानै लानांगोन आरो नोंथां बेबायदिनो नोंथाङा अमा थाग्राखौ ओरैबायदि बानायनांगोन जाहाथे अखा सान्दुं बार फैयोब्ला अमाखौ जेबो खहा खालामनो हानाय नङा आरो नों बेबायदिनो अमाखौ नुयोब्ला गोजौआव अखा बारनिफ्राय रैखा खालामनो थाखाय थिं लुनांगोन आरो गाहाया हाफ वाल जानांगोन आरो नोंथां बेबायदिनो गोलोम बोथोराव अमाया गोलोमो ब्ला गाबख्रावबाय थायो बिनि थाखायबो फेननि सुबिदाबो नोंथाङा लागायनानै होनांगोन आरो अमाखौ बेनि उनाव अमा खिथांग्रा दै सुखांनायनि उनाव माखासे अमा खि जमा जाग्रा जायगाबो नोंथाङा लुनानै दोननांगोन आरो नोंथां अमा खिखौ नोंथाङा सानफ्रामबो सुनानै होबाय थानांगोन आरो नोंथां। बेनि उनावहाय नोंथाङा जेब्ला अमा आदार हैैनो थाङो एब्ला अमा खि साफा खालामनो था थाङो अब्ला नोंथाङा मा गावनि मोदोमखौ सेनिटाइस खालामनानैसो थांनांगौ जायो आरो नोंथां मानो होनब्ला अमानाव मोनसे बेमार होननाय दङ जायखौ बुंनाय जायो आफ्रिकान फ्लु एबा सुइम फ्लु बियो जुदि गुबुन मानसिया अमा जानानै फैयोब्ला एबा मा अमानि बारहावा नांनानै फैयोब्ला बै मानसिया अमा आदार होयोब्ला अमानाव गोरलैयैनो सनदेरनाय जायो आरो नोंथां बिनि थाखायनो अमा आदार होग्राफ्रा जेब्लायबो कट गाननानैसो जुथा गिदिर गाननानैसो अमा आदारखौ होफैनाय जायो आरो नोंथां आरो अमा आदार होनायनि सिगांनो बिसोरो गावखौनो सेनिटाइस खालामनानै लायो आरो नोंथां बेनि उनावसो अमा आदारखौ होनाय जायो। बेबायदि खालामाब्ला जोंहा मा आफ्रिकान सवेनफोलो जों जोंहा अमाया औ भुगिनाङोब्ला अमाया थैनो हागौ आरो बेनि उनाव नोंथाङा गोबां रांनि खरसा जानो हागौ आरो नोंथाङा बेनि उनावहाय नोंथाङा अमाखौ बाजारनिफ्राय फिसायावनो लाबोनांगोन। फिसायावनो लाबोनानै नोंथाङा बेखौ बा रोजा एबा द' रोजा लायो आरो नोंथाङा बेबायदिनो नोंथाङा अमाखौ मोनथाम रोखोमनि फिसिनो हायो मोनसेया दङ अमा गुफुर अमा हेमसियार अमा लकेल आरो अमा देसिबो होननाय बुंनाय जायो आरो नोंथां अमा दिसिखौ मानसिफ्रा बांसिन जानाय जायो आरो नोंथां
मानो होनोब्ला अमा दोसिया गोथावसिन जायो नालाय नोंथाङा जुदि रांखौ एसे सेभ खालामनोब्ला नोंथाङा मा खालामनांगोन नोंथां मिथिंगायावनो मोननाय माखासे थास' थारुनफोरनि बिलाइ बेफोरखौ एबा बिखुंफोरखौ मा खालामनांगोन नोंथाङा हानानै मा खालामनांगोन रुनानै अमानो होनांगोन आरो नोंथां जाहाथे नोंनि राङा एबा फैसाया बासियो बेनि उनावहाय नोंथाङा गेजेर गेजेर अमानो‌ मा दाना आरो भिटामिन होबाय थानांगौ आरो। बिनि गाहाय जाहोनानो जाबाय अमाया थाबैनो देरो आरो गोबारैनो नोंथांनो मुलाम्फा होयो। बेबायदिनो जोंहा अमा फान्था एबा अमा दामब्राखौ एबा अमा बुन्दाखौ जोंहा खासि खालामनाय जायो आरो नोंथां खासि खालामोब्ला थाब देरो होननानै जोंनि बर' समाजा फोथायनाय जायो आरो नोंथां बेबायदिनो नों नोंथाङा अमाखौ मोननो हागोन गु एबा जिनै दाननि गेजेरावनो अमाखौ मोननो हागोन आरो नोंथां बेबायदिनो नोंथाङा गरमनि समाव अमाखौ फिसियोब्ला नोंथाङा बांसिन खस्थ' जानो हागौ आरो नों मानो होननानै बुङोब्ला गरमनि समाव अमाया सैज्य हायाब्ला जोबोर गाबख्रावो आरो नोंथाङा बेफोरखौ नोजोर होनानै फेन आरो दैनि बेब'स्था होआब्ला अमाया थैयो आरो नोंथां बेबायदिनो गोबां सान्दुं थिं थिं एबा गरम जायोब्ला अमाखौ दैजों सारनानै होनांगौ आरो पाइपजों अमाखौ थुखैनांगौ जाहाथे अमाया थान्दा जायो साइन्स एबा बिगियाना फोरमायनाय बायदिब्ला अमायानो गोलोमनो रोङै मासे मासे जुनार होननानै बिगियाना फोथायनानै लायो आरो नोंथां बेनि थाखायनो अमाखौ थान्दायै‌ लाखिनाया अमा फिसिग्रानि मोनसे बिबान होननानैबो बुंजागोन आरो नोंथां बेबायदिनो जोंहा अमाखौ फाननानै गोबां रां आरजिनो हायो अमाखौ फिसा जाहोनानै फानोब्लाबो नोंथाङा रां आरजिनो हागोन आरो नोंथां बिदिनोसै नोंथां आंनि बुंनाया बेयावनो जोब्बाय एसेनोसै गोजोन्थों नोंथां
औ गोजोन्थों नोंथां दे अब्ला
नोंथा गुबुन मोनसे आयदा बुंबावदो नोंथां गुबुन